हेल' हेल'
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबायना?
ओ खोनादों ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय
ओ दिनै होनबा जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों औवाजों बानायनाय आइजें आयलानि सोमोन्दै
औ औ नंगौ।
आङो बुंग्रोनो लादों ओ औवाजों जोङो गोबां बेबायदिनो आइजें आय लाफोर बानायनायफोर खौ नुनो हायो जेरै ओ जेखाइ खबाइ दारा सान्द्रै- द्रै सायदे सानदेंगा सें खखा बायदि बायदि आरो ना ओमफ्राय ओ बेफोरखौहाय गोदो जोंनि आजै आजौ आबै आबौ मोनाहाय बानायोमोन न'आवनो औवाजों नाथाय दायो गोबां बेबायदि बानायनायफोरखौहाय नुनो मोनला बेबायदि रेडिमेड हाथाय बाजारफोरावहाय फानाय फोरखौ हाय बारा नुनो मोनो आरोना ओ दा नोंथाङा बिनि बा गै माबाफोर बुंनोबा बुंनो हागोन।
औ बे गोदोनि समाव जेनेबा औवाजों गोबां आइजें आयला बानायनाय जायोमोन आरो जेनेबा न'आव बाहायनो थाखाय ओ गामियाव जेन'बा मानसिफोरनो फाननाय हिसाबैबो जेनेबा हरनो हायोमोन आरो गामियावनो बानायनानै बिदिनो हेबलाबायनानै न'नि इन्जुर हेबनाय इन्जुर बानायनाय जेन'बा
औ
गामिफ्राव दालां बानायनायफ्राव गामिनि लामाफोरखौ माने दंग' फिसाफोराव जेनेबा लामा बारनो थाखाय माने दालां बानायनाय जायोमोन औवानि दालांफोरखौ नाथाय दानियाबा दानि दिनावबा माने कालबार बानायनोसै फिसाबाबो आरो जेनेबा मदार्न जालांबाय नालाय औ ओमफाय बिदिनो दा आरो मदार्न माने जुगा सोलायलांनायखाय माने बहुत एदिनो माने गोबां गामि एरियाफोरावबो गोबां जौगानो हमबाय दानिया बेफोर बायदि बार आइजेंफोरखौ औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनला आरो
औ नंगौ
औ खायसेया बे बेफोरबायदि रेडिमेड रेडिमेड माने बानायखानि हाथायायाव फानहैयो ने फैसानि थायो आरोना फैसा माने आरजिनो थाखाय ओमफफ्राय बेखौनो मानसिफ्रा माने नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ बेनिखायनो हाथायफ्राव बायनानै लाबोयो आरो न'आव बाहायनो थाखाय
औ
औ औवाजोंलै जों गोगोम औ औ जों माने जों गोबां रोखोमनि ओ बुस्थुफोर बानायनो हायो जेरै खदालनि नाल नंङाम बा जखुनु रुवा नाल औ बाय औ ओमफ्राय खखा जैरै होननाय बायदिनो बिदिनो आरो गोबां औ सान्द्रिफोरखौबो बानायो औ दामाने
औ।
माने सिगांनि दिननिफ्राय माने दा डेभेलप जालांनायखाय बेफोर औवानि आइजेंफोरा एसे माने गोमानो हमदों आरो सिगांनि दिनाव बे जों मुरा बे जिरायग्रा मुरा ना मा होनोमोनलाय
औ औ बुरा बुंङो औ।
फोरखौबो जों नुनो मोनोमोन दानाथ' जों बेफोरखौ माने गोमालांनायखौ नुयोसै आरोना गोबां जायगायावनो नुला जों दानि दिनावहाय औ। नोंथांङा माने गोदोनि बै समाव सोलिनाय औवानि आइजेंफोर ओमफफ्राय दानि दा गोमालांनो हमनाय आइजेंफोरनि सायाव माबाफोर औवाजों बानायनाय एजेंटफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंगौ गोबांङाव गोबां ओ गो-गोदो माने गोबांङाव बेबायदि औवानि आइजेंफोरखौहाय बाहायोमोन बा दानि मुगायावथ' गोदान गोदान जाबोबाय मदारन जुगजोंहाय गासैबो सोलायलांजोबदों थेकनलजि दो सोलायलांदों बा म दोरन बेबायदि जुग गासैबो सोलायलांदों। बुंनो थांङोब्ला सिगांङावथ' जोंङो बे न' नि सोरगिदिहाय जेवरा दुमोमोन बा औवा जोंनो बेबायदि बेराफोर बानायनानै होयोमोन। नाथाय दानि मुगायावथ' गासैबो बेबायदि इटानि वालफोर होजोब बाय। आगोलावथ' ओ बेबायदि गेटफोरावबो जलंगाना मा बुंङो औवानि होनाय जायोमोन नाथाय दायोथ' फुरा लहानि बेबायदि गेटफोर होनायखौहाय नुनो मोननोसै। आरो नोंथांङा जेरै बुंलांबाय सिगांङावथ' बेबायदिनो ओ दलंफोराबो लाइक काटनि नंङाबा औवानिसो जायोमोन आरोना दाथ' फुरा हालाय जाजोब्बाय गालबार हारि बनाय जोबबाय आरो गोदोनि दिनावहाय जों खफ्रिखौ नुनो मोनो मोन जेखौहाय सान्दुं गोसायाव बाहायोमोन सुबुंफोरा सान्दुंनिफ्राय बासिनो बा अखानिफ्राय बासिनो थाखाय नाथाय दायो बे ख फ्रि होननाय बुस्थुखौ जेरावबो नुनोनो थांलाय आरोना। ओ मानो होनबा बियो जुगजों लोगो से बेबायदिनो गोमालांनो हमदोंसै बिनि सोलायहै दायो साथा ओंखारबाय खर'आव लाग्रा फिसा साथाबो ओंखारबायसै। बेबायदिनो बे ख फ्रिखोहाय जुदि बाहायबोबाय थानायमोनब्ला बियो गोमानाय नंङामोन होननानै आं सानो आ रो सोरबाफोर जुदि बेयाव न'आवनो बेबायदि आखाइजोंहाय औवानि बुस्थुफोर हेब नो हायो ओ बेफोरनिफ्राइ जुदि जोंङो सोलोंना लानाय मोनब्ला जोबोद बेबायदि ओ रोंगौथिफोरखौ सोलोंना लानायब्ला जोबोद मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। मानो होनोबा जों नि रोंगौथिखौ जोंङो गुबुननिफ्राय सोलोंनानै लानानै आरो इयुनावहाय जोंनि इयुननि जोलैनो फोरोंनो हाब्ला बेयो जो-जो मा होनो जेनेरेसन